नोंथाङा
औ खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों खोनादों बैसागुनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
हा
बैसागुनि बागै एसेसो सावरायनोसै
बैसागुनि बागै
औ
नोंथाङानो माबाग्रोदो सावरायग्रोदो
औ बैसागु होनब्लाथ' जोंङो बर'नि देरसिन बैसागु फोरबोआव बांसिनै गानै जोमै गाव गावनि हारिमु बेफोरखौ दिन्थिनाय जायो। बैसागुआव गोबां रोखोमनि दामजुफोर दामनाय जायो जेरै -खाम, जथा, सिफुं, सेरजा गंगोना बेफोरखौ दामनानै रंजानाय जायो आरो। बैसागु बैसागु होनब्ला सातथा रोखोमाव राननाय जायो जेरै गिबियाव मोसौ बैसागु, मानसि बैसागु, दाउ, अमा- जिब-जुनार बेफोरनि बिफां-लाइफां बेफोरनि सायावबो राननाय जादों आरो बैसागुखौ। ओ नोंथाङा सिफुंखौ माजों बानायो फोरमायनो हागोन नामा एसेसो
खौ मोजां खोनायाखै होनदो
अ सिफुंखौ माजों बानायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
लासै खोनादों
सिफुं सिफुं
खोनानोनो नागिरा
खोनादोंना नोंथां
बैसागुआवथ' बर'फ्राथ' गोबां रंजायो आरो मोसायो बरफ्रा मैखोमै बैसागु रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो न' न' मोसानानै बेबायदिनो
उम
माइरं जा एसे हरो रां जा गरनैसो हरो बेखौ लानानै लांनानै उनावहाय बेबायदिनो लावखार ओंखामबो जानाय जायो आरो बैसागुआव उन्दैफ्रा गेदेरखौ मान होयो। आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो। नोंथाङा एसे बुंबावदो बैसागुनि बागै आं।
गिदिरा उन्दैनो बोरसास्रि। सोरबाबा दानि जुगाव।